हेलौ खोनादों ना ओं ओं खोनादों
खोनागासिनो दं आङो औ अब्ला जोङो दिनै मानि बिसय ओ एबा मानि बारै रायज्लायगोन
उम बैसागुनि बागै रायलायनोसै टपिकआ जोंनि बर हारिनि बैसागो
अ अब्ला नोङो बैसागुनि एसे सोमोन्दोफोर खोन्थानो हागोन ना नों आंनो बेखौ मा मानि समाव फालियो मानि थाखाय बेखौ फालियो
औ खोन्थानो हागोन उम औ
ओम बैसागु माने बैसागुआ जोंनि मोनसे ओ बर हारिनि मोनसे जे रंजानाय एबा कालसार
जों बैसागुखौ मानि थाखाय फालि जों बैसागुखौहाय ओ मार्च एब्रा एबा एप्रिल दानाव जों फालिनाय जायो
बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ कालसार गोदोनिफ्रायनो जों बैसागुखौ माने ओ गोदो समनिफ्रायनो जोंहा जै आजौ बे समनिफ्रायनो जोङो फालिबोबाय थायो दासिमबो फालिबोयो जोङो। बैसागुआव जोङो इदिनो ओ ओ बैसागोआव जोङो बिदिनो मोसानाय जायो जेरै खाम जथ था एबा सिफुं अम जोंनि कालचार बर' हारिनि जों ओ दख'ना एबा गामसा हौवाफोरा गामसा बर'फोरा दख'ना गाननानै जोङो बैसागुखौ रंजानाय जायो। अम आरो नोंथाङा बिनि बागै ओ माबा मोनसे सोंबावनो हागोन ना?
उ
खोनादोंना नोंथां?
मा
अम मार्च एबा एप्रिलाव फालिनाय जायो। खोनादोंना?
अ खोनादोंना?
अ अ खोनादों।
हेलौ।
ओं खोनादों हेल'। खोनादों ना नोंथाङाबो?
आ
खोनादोंना?
औ खोनागासिनो दङो।
ओं ओं आरो बिनि बागै नोंथाङा उम्म
आं होननो सानदोंमोन जे ओ बेमा बेयो
ओ नोंथांनिखौ आंङो ओ बारा मोजां खोनायासै नोंथाङा आरो बुंफिननो हागोन ना? खोनादों ना नोंथाङा? हेल' खोनादों ना?
हेल'।